हेलौ औ खोनादों नोंथां। नै माने बिदिनो बारियाव मैगं थाइगं एसे माबानायखौ नायदोंमोन आं नोंथां।
औ अब्ला आंबो ओरैनो दंथ'यो नोंथां दायोनै। अब्ला जोङो दिनैनि माने सावरायनो गोनां आयदाखौ आंनो फोरमायना होनसै नामा औ बिदिनो जोङो माने दा दैज्लां बोथोर माइ माइ फोथोराव माइ गाय नायनि गायनायनि सम फैबाय अब्ला बिनि सोमोन्दै एसे सावरायसै नामा माने गायजेनायनिफ्राय लानानै बिदिनो मोनजानायसिमखौ सावरायसदों नोंथां। नोंथांनि मोनदांथिनायाव माने मा मारैहाय गायजेनो बा मारैहाय माने गायनानै मोनो बा गायनानै मोननायखौ मा खालामो बेखौ एसे फोरमायग्रोदो नों
अ जागोन दे नोंथां होमबा गिबियावनो
माइ गायनो थाखायथ' जोंनो हाफोरखौ माने गिबियावनो फोमोनग्रोनांगौ जायो आरोना नोंथां माने हाया जेब्ला हाब्रु जागोन माने हाब्रु ला लाथा लाथा जेरै मोनगोन अब्लासो जों माने माइखौ गायनो हायो आरो ना। बेनिखायनो माने बांसिन सुबुंफोरानो माइखौहाय दैज्लां बोथोराव गायो आरो बिनिनो
खायसेया मेसेङावबो माने न'निफ्राय बिदिनो मेचनफोरनिफ्राय दै होना नै माने हालेवनानै गायो आरो। माने बिदिनो ट्रेक्टरफोरजों एबा मोसौफोरजों हालेवनानै गिबियाव हाखौ फोमोननानै ला ग्रोबाय आरो आलिफोरखौ बिदिनो खदाल बायदिजों खोनानै गुरै खालामनानै लाग्रो बाय बिनि उनावहाय खोथिया फोबाय आरोना माने बिदिनो खोथिया फोनानै जेब्ला खोथियाया देरगोन अब्ला बेखौ माने फोनानै दुब्लियाव माने बिदिनो मानसिफोर हाजिरा लानानै माने माइखौ गायहै सिगोन आरो। ओमफ्राय बिदिनो जों माइखौ गायनानै दोनबाल' जाया माने जाहा दे मायाव नि आलिफोराव बिदिनो हाग्रा रजुयो बे हाग्राफोरखौ माने जों बिदिनो फोसाब नां मुलिफोर सारनानै माने फोथैनानै स्र' लाखिनांगोन आरो ना नोंथां। ओमफ्राय बिदिनो जेब्ला माइया देरलांगोन बिदिनो मास मोननै मास मोनथामनि उनावहाय जेब्ला माइआ देरनानै गोजौ गिदिर जागोन जेब्ला फिथाइ था यगोन फिथाइया रागोन अब्ला माने जों माइखौहाय बिदिनो हा हानानै माने मारा नानानै माइ बेगर बरोनो आरोना नोंथां।
औ औ औ
होमबा नोंथांनाव आं माबा सोंनि मोनसे
औ सोंदो
नोंथांना दावराव खोनाफैदों एसे
दावराव खोनादों?
अ बार बारनायफोर बायदि खोनादोंनामा?
माने जेनेबा माइखौ जे गायखांबाय गायनानै बिदिनो मारा होनानै माबाबाय आरो ना होनबा माने बिदिनो मारा होखांनानै जेनेबा आरो मा खालामोब्ला जों माने माइरंखौ जानो हा यो आरो ना माने मोनजायो? मा रोखोमै मा खायदायै खिथानो हागोन नामा?
औ माइ होननानै बुङोलाथ' माने जोङो जेनेबा दुब्लि फोथारनिफ्राय माइखौ लाबोनानै मारा हो खांबाय मारा होखांनायनि उनाव जोङो माइखौ माने थिग बेबायदिनो सान्दुङाव माने मोजां रोखोमै फोराननानै बा माइखौ माने मिलाव फोरानखांनायनि उनाव बिदिनो माइआ जेब्ला रानो अब्ला माने बेखौ मिलावहाय लाङो मिलाव आरो गोदो समाव बिदिनो मा होनो गोदो समावथ' बिदिनो मिल बा बायदिसि ना गोदान आगजुु माने माइरं दिहुननो थाखाय बिदि जन्थ्र' बा माबा गैयामोन बे समाव माने गोदोहाय बिदिनो उवालाव देनानै माने माइरंखौ दिहुननाय जायोमोन आरो गोदोनि समाव। नाथाय दानिया माने जुगा एसे सोलायलांनाय हिसाबै माने माइखौ माने मिलाव मिल होनो जायखौ माने माइ माइ मा होनो बेखौ माइ सौग्रा होनो। बेयाव माने लांनानै माने मिलखौ जोङो मिलावहाय माने माइखौ सोनानै माने फारसेथिं गुन्दै औ फारसेथिं गुन दै आरो फारसेथिं माइरं गयो आरो ना माइआव माबा मिलावहाय। बेबायदिनो माइरंखौ माने माइखौ मा मिल होखांनायनि उनाव माइरङा गयो अब्ला बेखौ माने जानो थाखाय य जायो आरो।
औ फाय होमबा मानि बे गुन्दै गयो होनदों दे थाङा होमबा बे गुन्दैखौ मा मा खामानियाव बाहायो?
माइनिफ्राय मोननाय बे गुन्दैखौहाय बांसिनानो माने गिबियावनो माने अमा आदार होनाय बा ओंखाम खालायजों माने अमानो माने बेखौ गुन्दै महरै बाहायो आरो ना ओंखाम खालायाव होफानाय थिग बेबायदिनो आरोबाव माने बेखौ बिदिनो ओ फुख्रिफोर दंब्ला बा फख्रियावा नाफोर फिसिनाय दंब्ला बेयावहाय माने ओ नाफोरनो गुन्दै दाना हिसाबै बाहायो। बेनोसै आरोना नोंथां औ आरोबाव गोबां दंबावो औ गोबाङाव बाहायबावनो हायो गुन्दैखौ।
औ होनबा माने बे माइरंखौहाय जेनेबा ओंखाम जायो होनदों बा माने ओंखाम जानायनि अनगायै आरो मा-मा खामानियाव जेनेबा माइरंखौ बाहायबावो?
ओ बिदिनो थिग बेबायदिनो माइरं होननानै बुङोबथ' माने माइरंआ गोबां रोखोमनि थायो। यो माने खायफा मइरंआ बिदिनो माने गोलावा बा गोबां रोखोम थायो जेरै दस्रा-दस्रा रोखोमनि थायो माइरं आबो ओ खायफा मइरंखौ माने बिदिनो जा ओंखाम जानायाव बाहायो। आरोबाव बिदिनो खायफा माइरंखौ बिदिनो
मा होनो बा मैदा आथा बानायनायाव बाहायो जायजों रुथि फुरि बेफोरो जायो आरो बिदिनो अनला ओंख्रि जानायफ्रावबो बेखौ माने माइरंखौ देग्लिनानै बा मिलाव होनानै जानो हायो। ओ बिदिनो गोबां रोखोमै माने माइरंखौ गोबां रोखोम खो माने गुबुन-गुबुन आदब बाहायनानै बा गुबुन-गुबुन रोखोमनि माइरंखौ माने गुबुन गुबुन रोखोमनि बायदि बाहायनानै माने जानो हायो आरो ना नोंथां औ
नोंथाङा माबाफोर सोंनांगौ दं नामा एसे।
ओ बिदिनो नोंथांनि मोनदांथिनियाव जेनेबा जोङो जे मा-मा रोखोमनि माइ मा माइरं बेखौ मोननो हायो आरोना नोंथांनि मोनदांथिनायाव माने मा-मा रोखोमनि माइरं मोनबा माइ मोननो हायो जेनेबा नोंथांनि मोनदांथिनायाव आरोना। मा-मा माइरंफोरनि नेम
औ माने जोंनावथ' बिदि गोबां माने रोखोमनि माइरं दं आरो जेरै बिदिनो जोसा होनो जोसानि माने जोसा माइरङा माने जानो जोबोरैनो गोथाव जायो आरोना जोसानि मोदोमनायाब बो माने जोबोरैनो मोजां माने मिलौद आरोना जों जोसा मइरं जेब बा माइखौ सङोब्ला ओंखाम जायो होब्ला जोबोरैनो गोथाव मोदोमो आरो बेजों जों बायदि रोखोमनि मैगंफोरजोंनो ओंख्रिफोरजों माने जोसाया मिलायो आरोना जेरै ओय बहल सबाय बहलजों आरो बिदिनो सबाय ओंख्रिजों आरो बिदिनो गोबां अनला बायदि ओंख्रिजों माने जोसा माइरङा जानो गोथावसिन जायो आरोना। आरो बिदिनो मोनसे माइब्रा होननाय दं माने माइब्राखौ बांसिनानो माने मा गो दमासि समावहाय माने फिथा महरै दिन जानो थाखाय बाहायो आरोना माइब्रा मा माइरंखौ माइब्रं माइरङा माने आथा-आथा जायो आरोना जोबोरैनो सिथाबो आरो माइब्राम माइरंखौ फुंनि समाव मानसिफ्रा बिदिनो एसे एसे संनानै साहाजों लोगोसेबो जायो आरोना बिदिनो दङ। गोबां रोखोमनि परिमल होननाय दं आरो कल्पना होननाय दं रनजित होनाय दं बायदि रोखोमनि माइरंखौ माने मानसिफोरा ओंखाम महरै जायो आरो ना। माने बे माइरंनिफ्राय जों माइरंखौ संनानै जे ओंखाम जायो बे ओंखामनिफ्राय जों माने जोंनि देहायाव नांगौ जानाय सक्तिखौ मोन मोननो हायो आरोना जेरै माने जोंनोथ' सक्ति नांगौ जायो देहायाव कार्बहाइड्रेट बिदि नांगौ जायो बायदि रोखोमनि माने देहायाव जानि आंखालाव बेराम माजा जायो बेखौ माने सुफुंनायाव माने ओंखामा जोबोरैनो हेफाजाब खालामो मा आरोना बिदिनो आरो जों माइरंनिफ्राय गोबां रोखोमनि जाग्रा मेथाइ जेरै फब सुरि लारु मालफुवा आरो फिथा बिदिनो गोबां रोखोमनि माबा जाग्रा मेथाइफोर बानायनो हायो आरो ना
औ नोंथां औ।
बिथां मोनथिं जेनेबा माइरंखौ बिदिनो जानायनि अनगायै आरो गुबुन खामानि जेरै फाननाय मानायफोराव ब बाहायो नामा
थिग बेबायदिनो माइरंखौथ' माइरं बिजों लोगोसे माइ गिबियावनो माने माइखौ गोबाङै फाननायखौ नुनो मोनो आरोना। माने बिदिनो रनजित माइ माइब्रा माइ बिदिनो जोस माइ माने बिदिखौ बांसिनानो फाननाय नुनो मोनो आरोना बि बिदिनो सोरबा सोरबाहा माने गोबां गोबां बिगा हाफोर दं जेराव माने गोबां बुरजा बुरजा माइ गायो बेनिफ्राय माने गोबां माइ ओथारो जायफोर माया माने न'आव न'आव बिदिनो जाबाय बा खावसेखौ बेफार फालांगि माबायाव बेफोर माने फैसा मोननो बा रां आरजिनो थाखाय माने खावसेखौ बिदिनो फानहैयो आरोना बिदिनो न'आवहाय जाग्रा बायनो। बिदिनो नांगौ जानाय बुस्थुफोर बायनो थाखाय माने ओ खसे एसे माइ बा माइरंखौ माने फानहैयो आरोना बांसिनैनो माइखौ फाननायखौ नुनो मोनो महनसे बा महननै महनथाम बिदि माने जायहा गोबां दं बिसोरहा माने गोबां फानो आरो ना। आरो नैथियाव माने जेब्ला इस मा होनो माइखौ जेनेबा माइरं बा मिलाव सौनानै माइरं जाय मोनो माने बिनि केजि माने बेखौ केजि हिसाबैबो फाननायखौ नुनो मोनो आरो ना माने होनबा माइरंनि दा माइरंनि बेसेनाबो दा गोबाङै थांबाय नालाय बिनि बिनि थाखैनो माने रनजित माइरं माइ माइब्रा माइरं जोसा सा माइरं बबा गोबां रोखोमनि माइरंखौ फान्नायखौ नुनो मोनबावो आरोना नोंथां। औ।
माइनि बागै बिदिनो माइखौ माबारैहाय गायो मारै माइनिफ्राय मा बेखौ जों मा मा खामानियाव बाहायो बेनि बागै जोबोरै गुवारारै साव सरायबाय होमबा नोंथां दिनै दोनथ'नोसै नामा जोंनि सावरायनायखौ।
औ दे नोंथां होनबालाय।